औ हेल'!
हेलौ
औ हेलौ, खोनादों ना?
औ खोनादोंना नोंथां?
अके।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आङो दा जिरायनानै दङ।
अ नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां एसे गोजानाव दोनदों नामाथाय?
अके ओ जानबुंखौ दा माबायदि खोनादों?
दाबो एसे मोजाङै खोनायाखै नोंथां माने एसे लासै लासै खोनादों आरो।
नंगौना अम अम अम माने बेयो एखमबा बिदिनो जानो नागिरो आरो एबा र' दे आं मोनसे बुस्थु ट्राइ खालामनि दे र' एक सेकेन्ड
औ जागोन दे
हेलौ
औ हेलौ
दा मोजां खोनादों ना
दाबो माने एसे खम खोनादों खोनानाया साउन्डखौ होमबाबो जागोन दे
औ भलिमखौ बारायनानै लानो हागोन
औ बारायदों बारायखादों नोंथां नोंनासो एसे माबा जादोंदां
आदसा अके मानि एखमबा कम्पेटेबोल नङाबा ओ डिभाइसफ्रा कम्पेटेबोल नङाबा बिदिनो जायो आं एक्सपिरियेन्स खालामखांबाय आरो गोबां मानसि
औ औ नोंथां आंनिखौ मोजाङै खोनादों ना
औ मोजां खोनादों क्लियार खोनादों
औ नोंथां ओमफाय नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रि फ्रि
औ नोंथां माबा आंनोजों मोनसे आयदानि सा यावसो सावरायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादों
अम अम
औ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना दसे सम
हायो हायो
औ नोंथां माने जे जोंहा मोनसे अम बाथ्रायाव बुंनाय दं आरो ना नोंथां कि थास' बिलाइ जोंनि जिउखौहाय थास' बिलाइनि दै बायदि होननानै बुङो नङा होमबा
अम अम नंगौ
औ माने बिनि बागैसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा एसे बुंनानै होदो जेनेबा मानसिनि जिउखौ मानो थास'लायनि बिलाइ होननानै बुङो
अम अम माने मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बायदि नङा होमबा? बे टपिकआ ओम माने बे मोनसे जेनेबा बर' नि सोदोबाव लायोबाथ' बियो मोनसे बाथ्रा बावआव गोग्लैयो।
औ नोंथां।
थ्रा बावनिस जों मोनसे बाथ्रा बावजों मोनसे जोंनि जिउजों जायनाखि ओ माबायदि सोमोन्दो दं नङा होमबा बेखौ लिंक खालामनानै मोनसे होननाय आरो जेनेबा थास थास'लायनि दै बायदि मानसिनि जिउआ थास'लायनि दै बायदि थ' होनजोब बाबो जाजोबोबो नङा जाजोबाबो होननो हाया बेखौ जोङो। जेनेबा थास' लाइनि दैयाव नुयोबाथ' बिराद जोंखोलबो जागोन नङा होमबा खिन्थु थास'लाायनि दैनि जायनाख जि मिनिंया जाहैबाय खि दसेनो थागोन दसेनो सिरिफिनगोन नङा होमबा? गाहायाव गोग्लैफिनगोन बेफोरबायदि रोखोमनिसो नालाय बेनि मिनिङा मानसि फोरा गोबां आलदा आलदा रोखोमनि बेखौ डिकड खालामो सोरबा होनगोन हाब थास' लायनि दै बायदि नालाय। ओ बिराद जोंखोल मानसिनि जिउआ बेफोरबायदिबो लाङो आरो खिन्थु
औ नंगौ।
औ नायनो समायना थास'लायनि दैया।
औ नोंथां।
जायनाखि बेनि बाथ्रा बावजों जायनाखि बुजायनो साननाया जाहैबाय मानसिनि जिउआ दसेनो दं दसेनो गैया। स'र्थ फर्ममै लांओबा आरो ना। जुदि आङो गुसुङै फोरमायोबा दा मानसिनि जिउआ दसेनो दं दसे नो गैया होननाय बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा जोंनि जायनाखि मुलुग संसाराव ओ जोनोम जागिनाय गासिबो जोनोम जानाय बुस्थुआनो गासैहाबो सानसे समाव थैनायनि सम सफैगोन आरो। जेनेबा गासिबो जिउ गोनां मानसिफ्रानो थैनायनि सम सफैगोन थारमाने मानसिफ्रा जोनोम जानायनि उनाव थैनायखौसो होसोगासिनो खा आरो। नङा होमबा लासै लासैनो दा जोङो जेखुनु खामानि मावो जों माब्ला थैगोन मानसिया सोरबा मानसि ओ दिनैनो मोजां गाबोननो गाज्रि जानो हागौ माब्ला मा जाब्रबगोन बेखौ जोङो रावबो मिनथिनो हाया जों फिउचारखौ नाहरनो हायाना। जों दा मा खालामगासिनो जों बेखौल'सो जोंनाव कन्ट्रलाव दंखि। आं दा जेनेबा जिरायनानै दं अके आं जिरायनानै दंगासिनो आं बेखौल' मिथियो। जाखांनानै थांनायखौल' मिथियोखि आं दहाय सि सिगाङाव मा खालामदोंमोन खिन्थु दा उनावहाय मा जागोन मानसिनि जिउआ रावबो हमनो हाया जेनेबा। खि आं बहायबा ओ माबा मोनसे आं जिरायनायनि उनाव खारलांनोबो हागौ बा सोरबा मानसिफोरनि नङा होमबा बहायबा खारनानै अके आं दे आं बेखौबो होननो हायानाखि आं खारदों ओंखारदों नामा ओंखारदों। जेनेबा आं दसे उनाव नै दैबो गांनो हागौ। थिग बेबायदिनो मानसिनि जिउआबो जेनेबा थास'लायनि दै बायदि होननाया एखमबा समाव मानसिफ्रा दसे समनि गेजेरावनो जोनोम जाफैग्रोमोनाबो बिसोरो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आरो जेनेबा गोमालांनोबो हागौ आरो। बा बिराद मोजां जेनेबा ओ थाखा फैसा गोनांबाबो गोरिबबाबो बे थैनाय समाथ' मानसिफोर ओ खौ बासियानाखि है बे गोरिबसो बेखौ लांला, है बे माहाजोनसो बेखौ लांला बेफोरबायदिबो बासिया। ओंखायनो बेफोरबायदिखौ बुंनो थाङोबा जेनेबा मानसिनि जिउआ दसेनो दं दसेनो माब्ला मा जाब्रबगोन, सोरबा थाखा गोनां सानसियाबो दसे नो हार्ट एटेक जानानै थैला बायनोबो हागौ बेफोरबायदि रोखोमनि जायो आरो। दा बे टपिकआ जुदि बुंनो ओ औ।
बुंनो थाङोबा जोंनि बे थासलाइनि दै होननाय बायदिया बेनो जाहैबाय नोंथाङा जे बुंनानै थांदों। जेनेबा जोंथ दा रावबो गावनि जिउखौ गेरेन्थि होननानै बुंनो हाया आरोना नोंथां।
उम उम उम।
जोंजों दि दानो मा जाब्रबगोन जेनेबा बेमार आजाराथ' जाखायोखा मानसिनियाव, आरो हमनानै लाबाव थ' जेनेबा जोंजों माबा मोनसे जाब्रबथाय जानो हागौ लामा सामाफ्राव नङा होमबा नोंथां? आजिखालिथ' गारि मथरनि जाब्रोबथायाथ गोबां बांबोबाय। दाथ' जेनेबा औ नोंथां जेनेबा जों मोजाङै मथरखौ सालायनानै थाङोबाबो सोरबा खायफाया मारै सालायनानै फैगोन जों बेखौ बुंनोनो हाया नङा होमबा? दा जोंखौनो सौनानैबो थांनो हागौ। गारिया ओमफ्राय जों जायगायावनो गावनि जिउखौ खोमानानैबो लानो हा गौ आरो खायफाया बुंनो थाङोबाथ' बोरैबा बोरैबा खायफाया माने सौ दावनानैबो थैलाबायो आरोना नोंथां सौथुलाबायनानैबो दा जों माने जेबो गेरेन्थि दोननो हाया आरो नोंथां। जोंनि जिउआ गोबां माने गोरलै बुंनांसिगोन आरो। जेरैबायदि जेनेबा थास'लायावहाय दै थानाया जेरै बार बारोबा एसे दोरोदनानैबाबो जेनेबा मावबानो जेनेबा गलाङोना दैया गाहायाव। दा थिग बेबायदिनो जोंना बि दिनो जाबाय आरो नोंथां दा जों जेबो माने बुंनोनो हाला गावनि जिउखौ। आरो नोंथाङा दहाय होननाय बायदि जोनोम जानाय लोगो लोगोनो गावनि थैनायखौसो होसोयो होननाया नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ।
बेथ' गोबां माने थार बाथ्रा आरो नोंथां।
उम।
जोङो जोनोम जाबाय जेब्ला जों थैखागोनखा, ओमफाय जों गावनि थैनायखौबो बुंनानै हाला आं गाबोन थैगोन समफोर थैगोन होननानै। नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। दा जों मेगन मेसेबनानै दसे थानायावबो माने थेैब्रबलाबायनोबो हागौ नोंथां जों जेबो बुंनो हाया।
औ मानसिनि मोनसे जेनेबा मोननांगौ बेफोरबायदिया जोनोम जाग्रोयो मानसिफ्रा
औ।
थैनायखौ होसोखानांगौ माने बेयो बुंनायानो दंखायोबो नालाय जायनाखि बे मोनसे संस्कृतआव होननाय दङ जाय मानसिफ्रा जनम' जागोन बा जाय मानसिल' नङा आरो जाय जिब जुनार बेसेबां मुलुग संसाराव जायनाखि हां लानाय जोनोम जानाय बुस्थुफोर दङ बिसोरनो गासिबो थैजोबगोन नङा होनबा माने बिसोरो सानसे समाव थैनायखौ होजोबफिनगोन आरो जेनेबा जोङो ओ होननाङाबो जानो हागौ आरो माखासे जेने जोंनि हिन्दुफोरनि जोंना फिल'सफियाव आरो हिन्दु फिल'सफियाव बेफोरबायदि रोखोम रोखोमनि गोबां लिरनाय दङ जोनोम जागिरिया थैयो आरो जायनाखि थैयो बिसोरो जोनोम जाफिनो बेफोरबायदि रोखोमनि मोनसे फिल'सफिफोर दङ आरो दा बेफोरनि गेजेरावनो मानसिफ्रा जोनोम खौबो सोरबा गुबुन रोखोमै लानो हागौ थैनायखौबो गुबुन गुबुन गुबुन मुं लानानै सोरबा थैनो हागौ सोरबा उन्दुनानैबो थैनो हागौ सोरबा दै लोंनाबो थैनो हागौ नङा जानायजोंनो थैनो हागौ जानायजों ना सुथाबथानानै दसेनो थै थैब्रबलाबायनोबो हागौ सोरबा दैयाव गब'नानैबो थैनो हागौ। सोरबा बिफां लाइफां गाखोलाबायनानैबो दसेनो गोग्लैब्रबनानै थैनो हागौ माने गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि जाहोन थागोन आरो सोरबा गारि मथर सोरबा एर'प्लेनजों माबानाय सोरबा बुथार जानाय सोरबा माबा मोनसे जानाय बेफोरबायदि रोखोमनि माने बुंनो थाङोबा बेफोर बुस्थुआ जाहैबाय सान्थ्र' हाया। होमबा बे जोङो सान्थ्र' हाया जेरोखम होननो थाङोब्ला मा माबायदि रोखोमै गोग्लैगोन ना हारसिङै ओ बोरायनानै ना हारसिङै थैलांगोन नङा होमबा दा दसेनो माबा मोनसे जाब्रब जानानै थैनांगोन बेफोरबायदि बुस्थु जाहैबाय जोङो सानथ्र'नो हाया थिग बेबायदिनो जे थास' लाइनि
थ' औ नोंथाङा आथिखालावथ' आरो बोरायना थैगोन बुरिनानै थैगोनखौथ' बुंनोनो हालाना नोंथां
औ
दाथ' जों बांसिनानो माने बैसो जायैयावनो थैनायखौसो नुलायलाङो बोरैबा
उम उम नंगौ
थांनो हमबाय आजिखालि आरो जाब्रबथायाबो जानायानो जोबला आरो बिनि सायाव जेनेबा गोदो गोदायनि समाव मावै दाङै जानाय हिसा बै माने देहाफ्राबो फिट थायोमोन आरो नोंथां
थां उम माने
बहा आरो खामानि मावनाय जाबावगौ नङा होमबा
नंगौ नंगौ बे मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय
फ्राय बोरायनानै बुरनानै थैनायखौनो
ओ दानि जुगाव बेफोरो जोंनि जायनाखि थानाय स्टाइल नङा होमबा जों माबायदि बि लाइफ स्टाइल मेन्टेन खालामो बेजोंबो जाहैबाय आरो गोदोनि जुगाव मानसिफ्रा बांसिन मिथिंगानि जायनाखि मोननाय बुस्थुफोर मैगं थाइगंफोराव बांसिन सोनारोमोन आरो जेनेबा जोंनि अर्गानिक जायनाखि भेजिटेबोल्स नङा होमबा हाग्राफोर जानाय बेफोराव बांसिनसिन सोनारो
खिन्थु आथिखालाव मा जाखो ओ जोंनिया बांसिनानो जायनाखि एसेब्लाबो साइन्टिफिक अए जों जायनाखि फ्रड प्रडाक्सन खालामनाय जेनेबा बेफोरबायदि रोखोमनि जों मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो बांसिन हासार होनायाबो जोङो माबा मोनसे बुस्थु हासार होनाय नङा होनबा बे? जायनाखि बेफोरखौ साइनचजोंनो बानाय जोबो जेनबा जों दा हमनानै लादो जोङो मोनसे माइ जायो नङा होमबा? रनजित माइ जायो नङा बिराद ओ जेनेबा प्रडाक्सनाबो बिराद मोजां जायो बुस्थुआ खिन्थु बेयो बु थुआ गोदोनिफ्राय फैनाय माइ नङा बेयो। बेयो लेबाव बानायनायसो बिखौ जेनेबा माबा मोनसे जेनेटिक्स ओ खालामनानै बेखौ लेबाव बानायनायसो। दा बेफोरबायदिनि थाखायबो जोंनि जायनाखि मोदोमफोरा आलादा जाबाय आरो गोदोनिजों रुजु जाला आरो जेनेबा, जेनाखि जानाय लोंनायफोर गासिबो जोंना बेदरफोर जानाय माबा जानाय नाफोर जानाय बेफोरखौथ' जोङो गा सानफ्रामबो फुख्रि गा ओ निबो जानो हाया नङा होमबा। ओ बेफोरखौ गासिबो जों बायनानैसो जायो एखमबा बरफनि बा बरफनि नङाबाबो सोरबा फु फुख्रिनि माबा मोनसे मुलि होनानै फिनाय दा बेफोरबायदिनि था खायनो जोंनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन मोनसे लामायाव सौहैबाय आरो।
औ नंगौ।
बेफोरनो जाहैबाय, बेफोरजोंबो जोंनि देहाफ्रा बा जोंनि जायनाखि मा होनो बेखौ जिउआ जेनेबा गुसुंसिन जाबाय गोदोनि रुजुनायाव आरो गोरासिनबो नंला ओम थाबायनाय मानाय फ्राबो जोंना खम जाबाय गोदोनि बायदि नंला।
औ।
दा बेनोसै।
नोंगौ नोंथां।
नोंथां आंनि साननायाव समाबो सौफैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां समाबो जाबाय नै, होमबा आं एसे उनाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे। दे दे जागोन दे।
औ जागोन दे, गोजोननाय थाबाय।
औ दे, गोजोननाय थाबाय।
औ।